औ नोंथां।
हेलौ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओ दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांजों आं दा माने मिथिंगायारिनि सायाव माने फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां। जेनेबा जोङो मिथिं मिथिंगानिफ्राय मा मुलाम्फा जायो एबा जोङो मिथिंगाखौ बां माने मि मिथिंगानिफ्राय मा खहा जायो एबा मा मुलाम्फा जायो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
नों नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो खोमा जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोननो हायो। बा जोङो बांद्राय मिथिंगायारिखौ बाहायबा मा मा खहा जायो। बेफोरनि सोमोन्दै
औ ओ जोङो मिथिंगानिफ्राय मा मुलाम्फा मोनो होनोब्ला नोंथां ओ जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो जेनेबा मिथिंगा होनोबाथ' जोङो बिफां लाइफां नङा होनबा नोंथां सोमखोर समायना बिफां लाइफां बेफोरबायदि नो जोङो बुङो नङा होमबा औ मिथिंगा होनोब्ला जों बिफां लाइफां बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो जों सुबुं माहारिया अक्सि अक्सिजेन मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो ओ सुबुं माहारिया थांनानै थानो हायाखौनो बुंनोसै आं नङा होमबा। आरो हाखानायबो नङा नङा होमबा। जेराव जों मिथिंगा गैया बिफां लाइफां गैया अब्ला जोङो अक्सिजेनबो मोना जों थांनानैबो थानो हानाय नङा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिनिखायनो जोङो मिथिंगाखौहायो जोथोन लानांगोन। बा जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन आरो जोङो मिथिंगा खौ सोमखोर समायना खालामनो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बा जोथोन लानांगोन आरो बिनि सायाव जोङो दाउसिन दाउला नङा होनबा नोंथां मिथिंगायावनो गो जेराव जोङो मिथिंगाखौ सोमखोर समायना खालामो जेरावहाय जोङो दाउसिन दाउलाफोरखौबो जोङो बुथारबाय थायोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन जेरावहाय जोंनि मिथिंगायाहाय मोजां जानाय नङा नङा होमबा नोंथां आबहावा मानि मिथिंगा मिथिंगा मानि आबहावा नङा होनबा जायनि जाहोनाव मिथिंगा गुबुंले खालामोबानो जोंना माने खहा जागोन आरोना जोंनि मिथिंगाया नङा होमबा जेराव जोङो मिथिंगाखौ मिथिंगाखौ जोङो मिथिंगाखौ बांद्राय बाहायोबा माबोरै खहा जायो होनोब्ला जोङो बांद्राय बिफां लाइफां दानफायोब्ला जेराव जोङो दाउसिन दाउलाखौबो जोङो बुथारबाय थायोब्ला आरो जेरावहाय जोङो दंफांफोर दानफायनानैहाय जोङो बिफांफोर गायफिनाबानो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो नङा होनबा नोंथां जेरावहाय मिथि थिंगायाबो जोंना खहा औ। बेयावहाय जोङो बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दान दानफायनायखौ खम खालामनांगोन आरो जेराव जोङो दानफायनोबाबो जोङो बोसोरसेनि बा बोसोरनैसोनि गेजेरावनो जोङो नायना दोननानै जोङो गोदान गोदान बिफां लाइफां गायफिननांगोन नङा होनबा बिनि उनावहायो जेब्ला बोसोरनैसोनि बोसोरसेनि उनावहाय गायफिनोब्ला बै बिफाङआो थांनानै माने एसे देरखांबोफिनखागोन नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि थाखायनो जोङो मिथिंगाखौहायो जोङो जेब्ला दानफायनो थाखायबाबो बेफोरबायदि गायफिननानै जोङो ओ जोङो बेखौहाय सेफटियाव लाखिनांगोन आरोना मिथिंगाखौ जेरावहाय जोङो गुबुंले बा जोङो खहा जानायनिफ्राय जोङो बेखौहाय बारग' होनोनो हायो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो
मिथिंगाया बांद्राय बायोबा मा गुबुंले जायो होनबा बेनो जोंनिया बिफां लांफां दानफायनाय बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन। अब्लासो जोङो बेखौहायो ओ खहा जानायनिफ्राय होबथानो हागोन नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' गोबां जोङो खहा जानायखौनो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। जेरावहाय जोङो बिफां लाइफां बिफां दानफायनायाबो बारा जाबाय बिनि उनाव जोङो गाय फिननाय गैला बेफोरबायदि जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो आबहावा आबहावा सानावल' जोङो बेखौहाय बिफां लाइफांखौल' ओ गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां बिनि बाहेरावहाय जोङो बांसिन बांसिन मानसियानो माने बिफां लाइफांखौ जों गायनायखौ नुनो मोना आरोना। नङा होनोमबा नोंथां औ बिनिखायनो जोङो गोसो जाब्लानो जोङो बिफां लाइफांखौहाय गायबाय थानांगौ आरो ना नङा होनबा नोंथां। अब्लासो जोङो हागोन जोङो मिथिंगाखौ माने खैफोदनिफ्राय नङा होनबा।
औ
औ अब्ला नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा मिथिंगानि सोमोन्दै
औ जेनेबा आंबोथ' एसेबां गोथौयै मिथिया अब्लाबो आङो जा मिथियो बेखौनो फोरमायनोसै नोंथां जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मुलाम्फा होनोबाथ' जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो बिदिनो मिथिंगाखौ दानफायालासिमबबो जोङो मिथिंगोन ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगं बिदिनो जागोन। मुवाबो मोननो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय जोङो जुदि आरो जोङो माने बिफां लाइफांखौबो दानफायोबाबो जोंहा माने बिफां लाइफांनिफ्राय बिदिनो माने बिदिनो थखथा बाथाम दिहुनानै जोङो बिदिनो जिरायग्रा सियार एबबा उन्दुग्रा बिसिना बिदिनो टेबोल बिदिनो बायदिसिना मुवा बानायनो हायो आरो ना आरो गोबां मानसि रानो बिदिनो माने बिफां लाइफांफोरखौ दानफायना माने न' बां बोलुरा आरोना नोंथां माने बिफांमोन मानो मिथिंगानि मुलाम्फाया बेनो जाहैबाय आरो ओमफ्राय दा बिनि खहायाबो जाहैबाय माने जोंङो बांद्राय बिफां लाइफांखौ दामफायोबाबो माने जोंहा मिथिंगाजों मानो खहाया मानो उम जेनेबा माने बांद्राय बेफोरखौ दामफायोबाबो जोंहा माने। ओ आहावाया माने गुबुंले जालांगोनबो आरो ना नोंथां माने। जायनि जाहोनाव माने जोंनिनो खहा होनजायो आरो ना नोंथां माने मानोना मा होनो जोंङो मानो बिफां लाइफांखौल' दानफायसै आरोना नोंथां माने गायफिननायाव गैला माने। दामफायनोसो माने जोंङो माने फांसे दंफांखौ दामफायबा बिनि फां थामबा फांबा बिदि बिफां गायनांगौ होननानै बुंङो आरो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय दा बेबादि खामानिखौ मावो आरोना मा नोंथां माने मानसिफोरा माने बिफांखौल' दामफायसै आरो ना माने गायफिननायाव गैला माने जायनि जाहनाव माने सरखारा माने आबहावा सान होनायखौ माने लानांगौ गोनां जादों आरोना नोंथां। माने बिफां लाइफाङा खमायनांगौ खमायलांलांबाय बारानिफाय बारा खमायलांबाय नालाय नोंथां। जायनि जावनाव माने सरखारा बेबादि आबहावा सान होननायखौ लानांगौ गोनां जादों आरो माने। माने बुंनो थाङोबाथ' माने बुंनो थाङोबाल'थ' माने बे आबहावा सानखालिल' बिफां-लाइ फां गायो होननानै बुंजायो आरो ना नोंथां माने दानि जुगाव आरो ना नोंथां माने।
औ औ नोंथां।
माने ओरैनोबाथ' बिफां लाइफांखौ गायानो होनजायो माने माने बांसि बांसिनानो दामफायल' खहाल' खालामो होननानै बुंजायो माने जायनि जााहनाव माने जोंङो बांद्राय बिफां लाइफांखौ दामफायनाय एबा बांद्राय फोजोबस्रांनायनि जाउनाव माने जोंहा माने माखासे मा होनो मिथिंगायारि जाथायफोरबो जायो आरो ना नोंथां माने जेरै बांग्रि मावनाय दैबाना मा जानाय बिदिनो बारहुंखा बारनाय बे बेफोरबायदिखौ नुनो मोना आरोना माने माने बांग्रिं मावनाया मिथिंगा जाथों बोरै जायो होमबा जोंहा माने ने बांद्राय बिफां बेफोर माने बांद्राय बिफां लाइफां खमायलांबाय नालाय। मोना हाफ्रा माने एसे गुरै जानो हमबाय ओंखायनो बेफोरो सनस्रा जानो हमबाय सिंफ्राव माने। बेफोरनि जाउनाव माने हाफ्रा हायाथ' थोरोब थोरोबसो थायो नालाय। हो मानो बिदिनो हामा हा हाब्रु हा बाला हा बेबादि हासो थायो नालाय। माने बेफोराव माने सनस्रा जाबाय नालाय बे गोदोलांङो आरोना नोंथां माने। बेफोर गोदो लांनाय जाउनाव माने बांग्रिङाबो सोमजियो आरो माने बेफोरनि थाखायबो जायो आरो ना नोंथां माने। जेरै दैबाना होनोबाथ' जोंहा माने दैबाना माने जोंनि जों बिदिनो बिथिं आरो माने बांद्राय खमायलांबाथ' जोंहा माने बिदिनि उस एसे एनै अखा हाबानो दैबाना जालाबायसै आरो ना माने। हाफोर खुरखाला बायसिगोन बिदिनो खहा खामला बायसिगोन सोरनिबा सोरनिबा न' सिफायसि बिदिनो सोरनिबा आबाद थिलिखौ माने बुखारलाांसिन बेबायादि खालामो आरोना नोंथां माने आरो बारहुंखा खा होनोबाथ' जेनेबा माने बार बारोबाथ' जोंहा बिफां लाइफां थाबासो जोंहा बार गोसाफोर बारोबा बिफां लाइफांङासो होबथायो नालाय। जा बिदिनो बिफां लाइ बिफांङा खमायलाङोबाथ' जोंहा बारहुंखा बारबाथ' जोंहा गोबां खहा जायो माने न बांखौ सिफायलां ना नेबा सोरनिबा बिदिनो मोने आबादफोर मावनायबा बिदि माफोर दंबा बिदिखौ बुखारलांगोन बा बुखुना लांफाजोबगोन बेबायदि जायो आरो ना नोंथां माने। माने बांसिनानो माने मिथिंगायारि माने। खहाखौसो नुनो मोनो आरोना माने मिथिंगानिफ्राय माने बांसिनानो मुलाम्फाखौ नुनो मोना आरोना मोना बांसिन। जेसिबां मानो माने खहाखौसो बांसिन नुनो मोनो आरोना नोंथां मान मानो होनोबा जोंङो जेसेबां माने बिफां दानफायगोन एसेबां जोंनिनो खहासो आरोना नोंथां माने। जोङो माने मोजां मोजां लुुबैनायनि जाउनाव बिदिनो मोजां मोजां न' बां लुनायनि जाउनाव जोङो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङो जोङो। बिफां लाइफांखौ गायफिनला आरो ना नोंथां माने बिनि थाखाय माने बेबायदि जायो आरो ना माने। आरो जोंहा माने ओं लेखायावबो लिरनाय दं आरो ना माने बिफां लाइफां जोंहास सुबुं माहारि एबा जिब जुनारफोरा एंगार हायै सोमोन्दो दं होननानै। माने बिफां-लाइफां माने बिफां लाइफां गैयाबानो माने मानसियाबो गैया बा जिब जुनाराबो गैया होननानै बुंदोंमोन आरो नोंथां मानो होनोबा जोंङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन मोनो नालाय नोंथां बिफां लाइफां गैयाबानो माने मानसियाबो गैया आरो ना मानसि गैयाबाना आरो बिफां लाइफांबो गैया बेबायदि होनजायो आरो माने। माने बेबादि आरोना नोंथां आरो मा होनो जोंङो माने। बेबादिनो ओंखायनो माने बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां बिबाङाव गायनो हमनांगौ आरो ना नोंथा माने। दाथ' आरो नै जोंना दानि बे टेक्न'लजि जुगावथ' माने। माना मा होनो जोंहा बिफां लाइफां फोजोबनायाव बांसिन जानो हमदों आरो ना नोंथां। मानो होनोबा जोंहा सुबुं माहारिया बांनो हमबाय जायगायाबो माने थानायफ्राबो खम जानो हमबाय जायनि जाउनाव जोङो गिदिर गिदिर अरनबारि एबा हाग्रा बारिफोरखौ बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोङो न' बां लुनो हमबाय बा जायगा लानो हमबाय। जायनि जाहोनाव माने बिफां लाइफांङाबो माने खमायलांनो हमबाय आरो। ओजों गोजौ गोजौ हाजो हा हाजोफोरनिफायबो जोंङो माने बिफां लाइफांखौ दानै दानै लाब बोनानै न' बां लुनाय बिदिनो लामाबा मा होनो लामा दालां बानायनाय बेबादि खालामसै आरो जायनि जाउनाव मान ने गोबां खमायलांनो हमबाय आरो माने बिफां लाइफाङाबो माने गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौथ' नुनो थांला माने नोंथां माने जोंनि बे जायगायाव आरो ना नोंथां। माने बिदिनो ओरैनो दा फिसा फेनला इदिनो देरफुहांलायनो बेखौ माने साननैसोल' देरहोयो माने। साननैसो एसे देरहांबानो बिफां लाइफांखौ दानफायसै आरोना नोंथां माने। जायनि जाउनाव माने जोंनिनो खहा होनजायो आरो माने। जायनि जाहोनावनो जों माने एसे इनै अखा हायोबाबो माने एसे इनै बार बायबाबो माने सोरनाबा न' बुखारनाय माने आरो दैबानाफोर जायोबाबो सोरनिबा माने बिदिनो न' मानो बुखारलांनाय बेबायादि जासै आरोना नोंथां माने।
औ नंगौ थारैनो
औ बांसिनानो माने खहाखौल' नुसै आरो ना नोंथां माने गोदोनि समाव थ' माने। बे आबौ आबौमैन खिथानाय बादिबाथ' गोदोनि सनाव माने बांद्राय इसिबां बेबायदि खहा जायामोन आरो नोंथां माने। गोदोथ' जोंनि बे जायगाया माने हाग्रा बंग्रा अरनबारि जोबसोमोन नालाय बिफ फां लाइफांजों बुंफबजोबनायसोमोन नालाय।
खोनासंलाय नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नंङा होनबा रायलायबाबो खोथाया जोबनो थांखाया नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ अब्ला बेखिनियाव दोन हो औ।